औ नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना? अ। अ गिबियावनो गोजोन बेलासिनि खुलुमनाय थाहरबाय नोंथांनिसिम।
दा नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथां।
ओ नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार बर'फोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादों। नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो फोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे सुंद'यैब्लाबो जा मिन्थिगौ एसे फोरमायनाय।
औ। जोंनि बर'नि माखासे ओ दोरोङारि फोरबो होननानै मिथिब्ला जोङो गाहायै बैसागो, मागो, दमासि ओ खाथि गासा ओ ओ हाल जांख्रा बैफोरबायदि माखासे फोरबोफोरखौनो जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जाय फोरखौ ओ गोदोनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों आरो दासिमबो फालि जानानै दङ। ओ दा आङो बैफोर फोरबोफोरनि गेजेरावनो ओ ओ जेनाखि मोनसे फोरबोखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होनो सानो बेनो जाहैबाय मागो दमासि। ओ दा नैबे मागो दमासिखौबो थिग बेबायदिनो ओ जोंनि बर' अ बर' हारिनि सुबुंफोरा आ गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो जोङो बेखौ दासिमबो मोजाङै मोजां रंजा बाजानि गेजेरजों जोङो फालिबाय थाबोदों। दा नैबे जो मागो दमासिखौ जेनेबा फुस दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जागायो होननानै बुंनांगौ जायो। मानोना जोंना आ ओ मागोनि से दानावहाय ओ गोबां माखासे जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामनाय जायो। दा बिनि थाखायनो जोङो ओ फुस दाननि जोबथा साननिफ्रायनो बैफोरबायदि ओ जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ बानायनो थाखाय बायदि मैया मुवा बेसादफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाजोबखानाय जायो। बेबायदिनो जोङो ओन पुसताननि जोबथा सानाव गासै नांगौ जानाय जेरै फिथा सौरायाइ लारु बानायनायाव नांगौ जानाय ओ ओइ थाव उम थाव माइरं ओ आरो ओ माइरंफोरखौ जोङो गुन्दै खालामनानै लाखायो। ओ बेबायदिनो ओ आरोबाव ओ नालेंखर बायदिसिनाफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाखाजोबो। ओ मानोना जोङो ओ मागोनि ओ से थारिखावहाय ओ बायदि ओ गावबा गावनि आदबजों बायदि जाग्रा लोंग्रा मुवा आ बानायनानै जानाय जायो। ओ बेबायदिनो ओ जोङो मागोनि से ओ मागोनि सेथि दानावनो जोङो ओ अख गओ फुङावनो ओ रावबो नुयैयावनो ओ बि ओ न' खरनि सोद्रोमाफोरा जे ओ बा-बायदि न'खरनि सोरगिदिं थानाय फिथाइ थायग्रा बिफांफोरावहाय ओ जिगाब ओ बा माबा मोनसे खानानै होनाय जायो। ओ बेयाव मोनसे फोथायनाय दंदि जे ओ बेफोरबायदि ओ मानसि नुयैयाव ओ खायोब्ला ओ जे ओ बे फिथाइ सामथायाइफोरा बांसिनै थायो होननानै फोथायनाय जायो। दा बेखौनो लानानै ओ जोङो खानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जे बै दिनखालि जोंनाहाय बिनि उनावनो जेनाखि बर' आइजोफोरा माखासे जानाय लोंनायफोरखौ लाहार खालामो बेनि बेफोरनो जाहैबाय फिथा सौराय फिथा लारु सिथाव बेफोरबायदिखौ जोङो लाहार फाहार खालामनानै जायो दा फिथाखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जे फिथा सावनो थाखाय जोंनोहाय जोसा माइरङा मोजां आरो दा जोङो जोसा माइरंखौ गिबियावनो जोङो मिलाव बा माबा उवालाव जोङो देग्लिनानै गुन्दै खालामग्रोनांगौ जायो आरो बै गुन्दै जानायखौ जोङो आरोबाव सालिफिनबावनांगौ जायो जाहाथे मोजाङै मिहि मिहि जायो दा जोङो बै मिहि मिहि जाराय अन गुन्दैखौ जोङो फिथा बानायनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो फिथायाव जोङो गुबुन गुबुन मान मानसिफोरा गुबुन गुबुन महरै बानायनानै जायो जे खायसे खायसे नालेंखर खौबो सैनानै होफानाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो खायसे खायसे सिनिबो होयो आरो खायसे खायसेया जाहैबाय गुर मेथाइजों आरो सिबिंजों देनानै होफानाय जायो फिथानि सिङाव बेबायदिनो फिथाखौ खौ जोङो सावनो थाखाय जोंनोहाय गारहा नांगौ जायो दा गा जोङो गारहायाव दैखौ गरम खालामनांगौ जायो आरो जेन'बा गारहानि खर'आव जोङो थिथ्लि खर' बा माबा मोनसे होनानै जोङो फिथाखौ बानायनो होयो हायो जोङो बे बिखानथि ससेयाव जोङो दैखौ गुदुं खालामनानै खफ' खालामनानै जोङो गरम खालामनानै फिथाखौ फोमोननाय जायो आरो दा बेबायदिनो जोङो फिथाखौ जायो आरो बेबायदिनो सिथाव बा लहारुखौ बानायनो थाखाय जोङो माइब्रा माइरंखौ सायख'नाय जायो मानोना माइब्रा माइरङा सिथाबो बेनि थाखायनो जे बेखौहाय अन गुन्दै खालामनानै जेनाखि बेयावहाय बेखौ साराय गुदुङाव होयोब्लानो सिथावा जायो आरो आरो बेयावहाय जेनाखि जेनबा सिबिं बा गुर मेथाइ देग्लिनायखौ होफानो हायो आरो बेनिफ्राय थननानै थनबानो बेयो सिथावनि महर लायो आरो आरो लोगोसे दंबावो जोंहा सौर सौराइखौबो बेबायदिनो माइब्रा माइरंखौ हरसे सोमनानै दोननाय जायो गुरै जानायनि थाखाय बेबायदिनो जोङो अखानायनायै ओ जोंङो माइरं माइब्रा माइरंखौ मोजाङै दै होस्रो होस्रो गुरै जानानि एवनानै फोमोननानै जानाय जायो बेबायदिनो बै मागो दमासिनि समावहाय बर' आइजोफोराबा बर' आइजोफोरा बा बर' गामिफोराव हरनिफ्रायनो गोबां उवाल गाबनाय फोरखौ गोदोनि समावहाय खोनानाय जायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो बेबायदिनो बै सानखालि आरोबाव जानाय लोंनायजों लोगोसे जोङाहाय मोनसे फोर फोरबो मोनसे नेमखान्थि दङ जा जेखौ बुंनाय जायो बेलागुर सावनाय दा बेखौ बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौबो जोङो मावफुंनानै लानाय जायो दा बेयावहाय गोबां सुबुंफोरानो जे बे मागो दमासि समावहाय जोंनाहाय बर' हारिफोरा न' न' जौ रोसि फिसिनानै दोनखायो दा बेखौहाय लोंनानै जायै लोङै रंजायो मोसायो आरो बेबायदिनो मागो फोरबोखौ जानाय लोंनायनि गेजेरजों हगारहरो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो नों मिथिनाय माखासे बर'नि दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै बुंलांदों नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा जेरै बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो मागोनि सोमोन्दै बुंबाय बिदिनो जोंनि बर'फोरनाव गोबां फोरबोफोर दोङो जाय फोरबोखौ जों गोदो गोदाय फालिबोनाय एबा मानिबोनायखौ नुनो मोनदों जेरै जोंहा मा होनो बैसागु बेबायदिनो दंबावो जोंहा आमथिसुवा बेबायदिनो हालेवथिनाय आरो बेबायदिनो कथि बैसागु दा नोंथांनो आं फोरमायनो सानदों जोंहा गोदो गोदाय फालिबोनाय बायदि जोंहा आमथिसुवा बे आमथिसुवाखौ मानो फालियो आरो मानि थाखाय फालियो इखौ बोरै फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो बे आमथिसुवाखौ गुबैयै जोंनि बर'फोरा मा होनो जेद आसारनि स्नि थारिखनिफ्राय गुबैयै फालिनाय जायो बे आमथिसुवा फालिनाय जाबाय जोंना आबाद एबा फिथाइ सामथायजों सोमोन्दो गोनां आरो बे बे आमथिसुवायाव मा होनो नोंथां जोंहा फिथाइ सामथाइ जानायनि फोरबो जायो जेब्ला जोंहा दैज्लां बोथोरावथ' बे समाव जोंहा गोबां फिथाइफोर मोनो जेरै थाइजौ-थाइजौ मोनो खान्थाल मोनो बिदिनो गोबां ओ लिथुखु एबा बिदिनो गोबां फिथाइफोर मोनजायो आरो दैज्लां बोथोराव बेफोरखौनो जोंहा मा मानिनानै एबा बावनो थाखाय आनान गसायखौबो ओ मा होनो बावनो थाखाय बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां ओ बे फोरबोनि गुबै फालिनायानो जाहैबाय जोंहा आसार दाननि स्नि खालार खालि जोंहा बे आमथिसुवाया नाङो आरो बे आमथिसुवा जोंना सानथाम थायो स्निनिफ्राय स्नि दाइन गु गु थारिखसिम थायो इमफाय जोंना बर'फोरा जि थारिखसिमै फोरबोखौ माने गामिनि थानसालियाव फुजा होनानै बेखौ बायो आरो फोजोबो आरो नोंथां बे जेब्ला आमथिसुवा नाङो अब्ला जोंना मा हाबा हायानो जोंना सुवा नाङोनो एबा थैना थायोनो बे समाव जोंहा जेबो आबाद मावा जेबो हाखौ जावा माने हाखौ जावोब्लानो जोंहा फाब नाङो होननाय मोनसे फोथायनाय दं आरो नोंथां बेनिखायनो जोंहा हाबो जावा दंफांबो दाना फिथाइ सामथाइबो हाना जा फिथाइ सामथाइ जानो बै समाव जोंहा मा होनो बे आमथिसुवा नांगोननि आगोलावनो हानखानानै एबा दानखाजुबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां अब्लासो जोंहा ओ माने बे आमथिसुवा गेजेराव फिथाइ सामथाइखौ हानो ब्ला जोंहा बिफाङा सुवा नांनानै थैयोनो आरो फिथाइया थायनो रोङै जायो होननानै जोङो फोथायनाय दङ' बेनिखायनो बिनि आगोलावनो जोंहा फिथाइ सामथाइखौ हानखाजोबा दोनो आर' थिग बै बे बेबायदिनो जोंहा बे सानथामखौ ओरैनो खेदायो गासैबो सुबुंफोरा ज' ज' ज'जाय थानानै एबा गामिफ्राव बायदिसिना आफाद मेल मिथिं खुंनानैनो रंजानानैनो बे सानथामाव सानथामखौ हगार हरो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा जेब्ला जि थारिख फैयो एबा सानब्रैयाव आगान होयो अब्ला जोंहा बै दिनखालि जोंहा मा खालामो न'खर न'खर गासिबो दोल ओ दो गारो थास्रांनानै गामियाव जोंहा गामिनि थानसालियाव फुजा होयो बे फुजायाव जोंहा खान्थाल थाइजौ बेसिबां फिथाइ सामथाय दोङो रैमालि बिदिनो लिथुखौ गासिबो फिथाइ सामथाय खो लाना फैयो गासैबो ज' ज' ज' लाजोबना फैनानै बे बेनि जोंनि थानसालियाव बावफैयो आरो बाफैनानै गासैबो रायजोनि सुबुंफोरा मा होनो गथ' गथाइ बोराय बुरै बेथ' बेनला गासैबो ज' फैनानै बे खान्थाल थाइजौखौ राननानै जालायो आरो नोंथां बेबायदिनो रानना राननानै जालायनानै रंजा लायो आरो बे दिनाव बे ओ बे थानसालियावनो बे बिदिनो जोंनि मा होनो ओनसोलाव आमथिसुवाया थाङो आर' बे आमथिसुवा जाबाय जोंना आबादजों मोनसे गाहाय ओ सोमोन्दो गोनां फोरबो आरो नोंथां बे फोरबोनि उनावनो गासैबो जोंना सुबुंफोरा गावबा गाव खामानि जेरै दैज्लां बोथोर जालायो लोंलाय बे समाव माइ गायफुनाय जायो बेनि जि थारिख उनाव गावबा गाव खामानियाव गावबा गाव आबाद फो फोराव उम थाङो आर' थांनानै बे आबादखौ फोजोबो बेनिफ्राय जोंहा जे माइ आबादखौ ओ गायखांनानै जोंहा मोनसे फोरबो फोय' बे फोरबोआनो जाहैबाय जोंहा खाति बैसागु बे खाति बैसागुआ जाबाय ओ आसिन दाननि ओ जोबथा सानखालि जोंहा बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बे खौबो बे खालि मोनाबिलियाव जोंहा मा होनो आलारि बाथि आबादाव सावनाय जायो आइ लो आइ लोखि बा माइनावखौ बरायनायनि मुङाव ओ आलारि बाथि खौ लगायनाय जायो आरो बेयाव इयावबो गाजि बुट बिदिनो फिथाइ सामथायफोरखौ बावनाय जायो आरो लोखिनि मुङाव आरो मा बे जोंनि आबाद फोथाराव थानाय आबाद गेजेराव जोंहा थुलुंसि गायनानै मा होनो आ ओ आबा ओ आनान गसा बेखौ एबा आइ लोक्षिखौ फुजियो आरो मोनाबिलियाव माने बे दिनाव ओ बेल' नङा नोंथां जोंनि बाथौ एबा जोंनि एबा थानसालि बाथौनि थानसालि माने गामिनि न'नि बेबायदियाव जोंहा फुजा बोयो आरो बारिफोरावबो बिफां लाइफांफोर‌ बागानफोरावबो फुजा होयो बिदिनो बे माइ गेजेरावबो जोंहा फुजाखौ होयो आरो बेबायदिनो थाइगिरनि बिखुंनि बिखुङाव आलारि बाथि लागायनानै बिदिनो बुद गाजि होनानै जों बे ओ मा होनो ओ काथि बैसागुबो फालियो बे खाथि बैसागुवाव जोंनि बर'फोरनि से आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो बे फोरबोआवबो ओ मा होनो जोंनि सुबुंफोरा मा होनो ज' ज' जा जाजाय रंजायो माइनाव बरायखांना लाना फैनानै मा होनो मोनाबिलियाव आरो बिनि न' बिनि न'वाव थांनानै जों दोरोङारि जानाय लोंनाय जेरै जोंहा अमा बेदर मा होनो हांसोदो खुमब्रा बिदिनो ओ मा होनो दोंबावो बुहुत जानाय लोंनाय जेरै माइब्रानि जौ बिदै बेफोरखौ जोंहा लोंथिङो जाबथिङो बेबायदिनो रंजालायो आरो बै दिनाव नोंथां बे बेनिखायनो मा बेबो जोंनि काथि बे बैसागुआव बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि फोरबो आरो आरो बे जोंनि बर' सुबुंफोरखौ मोसालायनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो ओ दोरोङारि फोरबोनि सोमोन्दै सावरायलायनायखौ आङो आंनि बुंनां खौ बेखिनियावनो बुंबाय नोंथां दा नोंथां जोहा सम समाबो जाना फैबाय दोनथ'सै नामा नोंथां?
दे नोंथां दे औ
दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम